नों
खोनादोंना औ नोंथाङा फ्रि दं ना?
दङ नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो जानाय आयदानि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
फोरनि जानाय आयदा ना
औ जोंनि दोरोङारि जानाय आयदा नोंथां
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसो सोलाव बे अन जोंनि दोरोङारि ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो आरो माजों माजों जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन औ नोंथां औ हागोन जोंनि ओ ओनसोलाव ना जोंनि ओंख्रि दोङारि ओंख्रि बा गोदोनि फ्रायनो सैबोनाय ओंख्रै होननानै बुङोब्लाथाय अनलायाथ' मोन से जोंनि गाहाय दोरोङारि ओंख्रिखा जों बेखौ बयबो मोनथिखायो बा जों बर'फोरा बयबो मोनथिखायो अनला ओंख्रि होनबाथाय दा जोंनि ओनसो लावहाय अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनदोंना नोंथाङा ओ जोंनोथ' ओ अनला ओंख्रि सों संनो थाखाय ओ माइरं नांखागौ नङा होमबा दा जोङो बै माइरंखौ
जाखिनि नांगौ बा जोङो हिसाबै लानानैहाय खुरैसे बा खुरै सेनि एसे बारा ओ बेबायदि जोङो दैयाव सोमनानै दोनग्रोयो
जों बेखौहाय दैयावहाय आधा घन्टा बा जोङो एक घन्टासो सोमनानै दोन बाय जेब्ला बियो एसे ओ सोमनाया बि माइ माइ रंआ आरो ना जेब्ला बुगानो हमबाय अब्लाथाय जों बे खौ सुखांनानैहाय खेरखाफोराव दै सर' होनानै लायो आरो जेब्ला ओ दैयाहाय सर'गोन अब्लाथाय जोङो उवालावहाय बे माइरंखौहाय देनाय जायो अन गुन्दै महरै देनाय जायो ओ खायसे जोङो नुनो मोनो ओ अन देनाय याव बा मायरंखौ देनायाव जोंनिया खायसे बानलु गोरानफोर होफायो आरो साम ब्राम गुफुर बैबायदिखौ जिरनानै होफानायखौ नुनो मोनो आरो आरो खायसेया ओ माइरं गोजायैबो देयो आरो दा जोंनियावहाय अनला ओंख्रिखौ जानो थाखाय जोंना ओरैनोथ' दाउ बेदर जों बेजों सङोब्ला ओ गोथावसिन जायो होननानै जोङो दाउ बेदरजों संनानै जायो। ओ आरो जोङो जोंनाथ' मोनसे दंखायो जोङो मेवाइजों संनानै जायो आरो ओ दा ओ जोङो बे अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय जोङो माजों संगोन बेखौ जों मोजाङै ओ एवनानै लाग्रोयो आरो बै जे अनला अनलाजों संगोन जे जाग्रा आदार जेरैहाय ओ जोङो ओ मैखौहाय जोङो सिगां थावजों एसे थाव होनानैबाबो एवनानै ला ग्रोबाय बा बेदरजों जायोबा दाउ बेदरजों जायोबा जों बेखौ एवनानै ला बाय जेब्ला जोंनि एवनाया जाबाय बा जों संख्रि नांगौ खिनि मस्लाफोरखौ होननानै जों ए एवबाय आरो ना ओमफाय एवनाया जोङो जायोब्लाथाय जों बेयाव दैखौ नांगौखिनि दै होबाय जोङो ओ साराय बा थौआवहाय ओ बेबादिनो नांगौ खिनि दै होनानै जों बेखौ खोबहाबनानै दोनबाय आरो बे खोबहाबनानै दोननाया जेब्ला ग्लाब ग्लाब गोदौवो बे अन गुन्दैखौ होनायनि जेब्ला ओ होजानाय सम जायो जोङो ओरै ओैनो अनलानि अन गुन्दैखौहाय जेब्ला दैया आरो दौवो अब्लाथाय अनला गुन्दैखौहाय आखाइयाव एसे मुथा मुथा लानानै बे फ्रि फ्रि खनसे एरग्लि
खारै जों जे होयो नङा होमबा ओ माने नांगौ जखानि लुनानै होनसै आरो बे अनला ओंख्रियाव ओमफ्राय बेबायदिनो संख्रि नायनानैहाय ओ जे ओ खायफाया दुन्दिया मोननाय समाव दु दुनदिया होनिसै आरो जोंहाथ' दंखायो नालाय गंगार गंगार दुन्दिया जोंनि बर'फोरा जे गंगार दुन्दिया बाहायो नङा होमबा दा बैबायदि ओ गंगार दुन्दियाफोरखौबो होनोसै आरो ओमफ्रायो ओ बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसोलावहाय संनाय जायोबा जोंनि न'खराव बिबायदि संनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों
ओरैनो नोंथां ओ जोंजे अनला ओंख्रि होनदोंना जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि दा अनला ओंख्रिनि अनगायैबो
नोंथाङा जे मोनथिनाय जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरा मा मा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां ओ दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जोंना अन ओंख्रिया थ फैखायो ओ बेनि उनाव जोङो सबायजों ओ बे साम बा ओ अमा बेदर बा दाउ बायदिखौ बुं जायो आरो ओ जोङो स सबाइखौ संनोब्ला गिबियावनो जोङो सबाइनि गोनांथि जायो बेखौ खायफा गावसा ओ गाव नआवनो फोनानै बो लायो आरो जायफ्रा गैया बिसोरहा बाजारनिफ्राय बा बो लायो आरो बेखौ जोङो जानोब्ला गिबियावनो सोमग्रोनानै दोननाय जायो दैयाव ओ बेनि उनाव जेब्ला बियो सबाया गुरै जायो अब्ला बेखौ बोखांनानै सुस्रानाय जायो बेनि उनाव जोङो बेखौ बेदरजों अमाफोरजों जानोब्ला जोङो गिबियावनो अमा बेदरखौ ओ थावजों एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो आरो बेनि उनाव ओ जोङो सबाइखौ ओ थावजोंबो गिबियाव ओ एसे एव फोराननाबो लाजायो आरो ओ डाइरेक्टनो खारै होनानै जों ओ दसे सम रुदुबनो हायो आरो बेनि उनाव दै होनानै बेखौ गोदौ होनाय जायो आरो बेयावहाय जोङो मस्ला मस्लि बो होजायो जेरै फालौ ओ हायजें आरो सामब्राम बायदिखौबो होयो आरो बेनि उनाव जेब्ला सबाया मोजाङै ओ गुरै जायो अब्ला बेखौ ओ ओ सानाय जायो साखांनायनि उनाव जोङो एवनानै लानाय जा अमा बेदर बेखौ होनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जेब्ला मोजाङै मोनो ओ ओंख्रिया बेनि उनाव जों ओ दुन्दिया बा खासिथारि बायदिफोरखौबो होनायखौ नुदों आरो जोङो नि अनगायैबो ओ दोरोङारि ओंख्रि जोंनि लाथाखौबो जानायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ ओ लाथा
औ
ओरैनो माबायदि बियो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा मानि आं खोनाफेराखैमोन। नालाय दिनै नोंथांनिफ्राय खोनाबाय
औ नोंथां फोरमायनो हागोन दे जोङो लाथाखौ गिबियावनो फिसिनोब्ला आ दानियाथ अ एसे खम जाबाय आरो फिसिनाया बे लाथाखौ मानो होनोब्ला दाना आइजोफोराबो ओ हौवाफोर बायदि समान साख्रिफोरबो मावो नालाय बेनिखायनो समनि आंखालनि थाखाय जोङो खायसे खायसेखौल मावनाय नुयो आरो बे खौ ओ जोङो लाथाखौ मावनोब्ला गिबियावनो ओ लाथानि बिदैखौ नांग्रोगौ जायो आरो ओ जेब्ला बे बिदैनिफ्राय फिसा ओंखारो अब्ला बेवहाय जोङो बे इन्दिनि बिलाइ गोरलैखौ होनाय जायो आरो
औ अ नोंथां फाय ओ एम्फौ फिसिनायखौ होनदों नङा होमबा
औ औ ओ बेनि उनाव जेब्ला बियो देरो अब्ला बेवहाय जोङो इन्दिनि बिलाइ गोराखौ होयो आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला बेयो गोमोन फैयो अब्ला बेखौ जोङो थालिर बिलाइ गोरानाव बेखौ हिजों खाथबनानै दोननाय जायो आरो साननैसोनि थाखाय बेनि उनाव जेब्ला बियो फिथोब खायो अब्ला बेनिफ्राय जोङो लाथाखौ ओ माहोनो दहरनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो लाथाखौ गोसोबायदियै खायसेया एवनानैबो जायो आरो खायफाया अनला खारै आरो थास' बिथत्रि बा सिंग्रि मेखि बायदिजोंबो जानायखौ नुदों आरो नोंथां
औ अ नोंथां ओ
औ
ओनसोलावहाय जोंनियाथ' मोनसे ओ दोरोङारि दङना दोरोङारि ओंख्रि होनो जायखौ माने ओंख्रि नङाबाबो जोङो बेखौ बाथो मरै संनानै जायो आरो जाय जोङो ना मोना होनबा बेबायदि नाखौ जोङो फोराननानै फिसा फिसा नाफोरखौ जेरै फिथिख्रि मावा बेंसि बे जे फोराननानै जोङो नाफाम बानायोना
औ
औ बेबायदि नाफामखौ जे मारै बानायो नोंथाङा फोरमायथिनो हागोन नामा?
औ नोंथां आङो नाफाम बानायनाय खौ बारा मोजाङै मिथिजोबा थेवबो जा मिथिगौ बेखौ फोरमायनोसै आं नोंथांनो
औ औ औ
नाफामखौ जोङो बानायनोब्ला गिबियावनो नानि गोनांथि जायो ओ नाखौ जोङो मोजाङै बेनि खिफोरखौ गारनानै फोरानग्रोनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव जोङो मोजाङै रानोब्ला बेखौ एवनायखौ जों आङो नुवाखै थेवबो मोजां मोजाङै फोरानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ देनायखौ नुदों आरो
औ औ
बेवहाय जोङो थास'नि बे थाराखौ होनाय नुदों आरो थास'नि थाराखौ बेवहाय नाजों
थसनि बेसन
बेखौ जोङो देफानाय नुदों आरो देफानानै बेखौ थेमायाव मोजाङै नारसोन नारसोयै सोनानै जाहाथे बार हाबै दि बेवहाय सोखांनानै ओ सायाव जोङो थास'नि बे बुग्लाखौ आरोबाव सायाव बार हाबै बायदि सोनानै दोनफिननायखौ नुदों आरो नोंथां
औ औ
अब्ला नोंथां जोंनि सावरायनायनि समाबो जोबबाय नङा होमबा? जाबायानो अब्ला जों दोन्थ'नोसैना?
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोन्थों